खोनादों नोंथां औ नोंथां दा नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
बिदिनो जनानै दङ आं नोंथां।
औ औ दा अब्ला जोङो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो थाखाय आं नोंथांनो कल खालामनाय जादों नोंथां।
औ।
दा जोङो जिहेथु जोंनि सोरगिदिं बिदिनो राबार आबाद बिदिनो सा आबाद दंना नोंथां।
औ।
दा बिनि बागैनो जों एसे सावरायनोसै नोंथां।
औ।
औ नंगौ दा साहा होनोब्ला दा जोंनि साखाथि फाखाथियावनो गोबां न'खरफोरहा दं। बिदिनो जोंनि खाथियावबो बिदिनो साहा बिदि बागान कम्पानिफोर गोबां दङ नोंथां।
औ।
दा आङो जोंनि कम्पानिनि फारसेनो सावरायग्रोसै साखौ दा बे सा खौ माने गायनानै माने जेब्ला बे साहाखौ खाजानाय जायो। दा बे साहा खानायाव गोबां माने लेबारफोर बाहायनाय जायो आरो नोंथां। बे हाजिरा मुजिरा मावग्राफोरखौ गोनांथि जायो। जिहेथु सायाव बिदिनो ओ हाग्रा दुनाय बेफोरखौ माने दावबाय सारनानै बा फुनानै गारनांगौ आरो बेनिफ्राय बिदि साहाखौ बिदिनो सम सम खालाम खलम होनांगौ। बिदि मेसें बोथोराव आरो बिदिनो सायाव हासार होनांगौ माने बेफोरनि थाखाय गोबांं लेबार नां गौ जायो आरो नोंथां।
औ।
दा आरो बेनि अनगायैबो जेब्ला खानाय जागोन दा खानायाव माने बिदिनो बिगासे सा आबाद खानो थाखाय बिदिनो साथाम साब्रै बिदि खाग्रा माने सा बिलाइ खाग्रा मानसि नांगौ जायो आरो नोंथां।
औ
दा बिदिनो हासार होनाय बिदिनो खानाय गोबां मानसि नांगौ जायो दा बे कम्पानिनि गेजेरजों माने गोबां मानसिफोरा माने गावखौ गसंथानो हादों बा गावनि नखर खौ मा होनो थोब्लिब मोब्लिबबाबो माने बेयाव खामानि मावनानै बिदि एसे एनै रां खामायना मानाय नखरखौ सोलिनो हादों आरो नोंथां।
औ
दा बेनि कम्पानिनि थाखाय मा होनो बे खाबुआ जादों आरो दा जों बे बिलाइखौ मा खालामो होनब्ला जोङो बुंनो हायो जों जिहेथु सानफ्रोमबो साहा लोङो नङा होब्ला नोंथां?
औ नोंगौ
दा बे साहाखौनो माने बे बिलाइ खौ माने फेक्टरियाव लांनानैहाय माहोनो बानायनाय जायो आरो नोंथां पे क्टरियाव बिदिनो प्रसेसिं खालामनानै बिदिनो बे बिलाइखौ एसे फोराननानै बिदिनो गुन्दै खालामग्रा मेसिन बेबायदिनो माने फेक्टरिनिफ्रायनो बे मेसिननिफ्रायनो माने बेयो अलरेडि सापात जानानै ओंखारबोयो आरो नोंथां।
औ
दा बे सापादाबो माने गोबां रोखोमनि दङ बा गोबां कुवालिटिनि ओंखारबो बेयो। बिदिनो एक नम्बर दुइ नम्बर तिन नम्बर। दा बिदिनो बिनि बेसेनाबो माने बे सा बिलाइ जायया जायानाखि माने साहा फुदुंनानै लोंजानाय अबस्था जाबाय दा बियो माने कुवालिटि गोबां कुवालिटिनो ओंखारो आरो नोंथां।
औ
दा बिनि बेसेनखौबो माने हाथायाव बिदिनो कुवालिटि साय कुवालिटि दाम लानाय जायो आरो एक नम्बरखौ बांसिन दुइ नम्बरखौ एसे खम थिन नम्बर कुवालिटिखौ एसे खम बिदि लानाय जायो आरो नोंथां। दा बिनि माने गुनाबो आलादा आलादा जायो दा एक नम्बरा माने एसे होब्लानो मोजां जायो आरो मोजां मोनलोङो आरो
औ
साहाखौ आरो बेनिफ्राय दुइ नम्बराबो बि दिनो थिन नम्बाराबो बिदिनो माने एसे एसे फारला जालांबाय आरो दा तिन नम्बर बाहागोया माने गुन्दै बिदि अबस्थायाव मोननाय जायो आरो नोंथां।
औ
दा कम्पानिफ्रा बिदि जायो आरो बेखौ कम्पानिफ्रा बेखौ मानो गावनि माने फेक्टरिनिफ्राय बा गावनि कम्पानिनिफ्राय माने बेलेग जायगायाव बिदिनो साप्लाय खालामो पेकिं खालामनानै बिदिनो जोङो कम्पानि खाथिब्लाबो माने कम्पानिनि बे अरजिनेल साहा बिलाइखौ जोङो मोननो थाङा जोंनि जायगायाव जोंनि खाथिनि बाजारफ्राव मा होनो बेयो कालकातायाव डायरेक्ट साप्लाय जायो बेनिफ्रायसो हयथ माने बेनिफ्राय जोंनिथिं फैफिननो हागौ बा गुबुन हादर बा गुबुन हादोरसायाव माहोनो साप्लाय जायो आरो नोंथां।
औ
दाथ' न' बे दैज्लां बोथोर ना दा अखा हानायजों मा होनो बिलाइआ गोबां रोदोमदों गोबां माने उदपादनफोरखौ मोननो हादों आरो दा बिदिनो जोंहा न'खर न'खरबो गोबां साहा आबादफोर दङ। जिहेथु गोबां सुबुंफोरानो साहा आबाद मावो। बिदिनो न'खर न'खर आबाद मावनायावबो माने गाव न'खरा माने जौगानायजों लोगोसे बा गसंथानो हानायजों लोगोसे। माने गुबुनफोरखौबो बिदि खामानि होनानै। बिदिनो बिलाइ खानाय, हासार होनाय हाग्रा दाननाय। बिदि खामानि होनना माने सोलिहोनो हादों आरो नोंथां।
औ।
दा बिदिनो साहा खानायनि बेसेना बिदिनो नैजौ बाजि थामजौ। बेफोरबायदि मोनो स साहा बिलाइ खाग्राफोरा सानसेयाव मुजिराखौ बा हाजिराखौ आरो बिदिनो देग्लायनि बे समाव माने साहा बिलाइनि दामा गोबां दङ। बिदिनो दासिमबो माने थामजिस्नि थामजि द' बेबायदि माने न'आवनो मोनो आरोना न'आवनो बेफारिफोरा लांफैयो। दा बेनिफ्राय बिदि साह आबाद खालामनानै माने गोबां बिगोमाफोरा गोबां रां खामायनो हादों आरो लोगोसे माखासे माने गैयि सुबुंफोरखौबो माने खामानि होनानै न'खरखौ खुंहोनो हादों आरो नोंथां।
औ।
आं बेखिनिखौनो बुंना दोनबाय जे नोंथाङाबो बे आबादनि सोमोन्दै साहा बा आबाद आबादनि सोमोन्दै फंनैसो बुंना होदो।
औ। नोंथाङा जे बाथ्राफोर बुंबाय बि नंगौ आरो सैथो जे नोंथाङा बेदिनो साहा आबादनि बाथ्रा बुंबाय। आंबो बिदिनो साहा आबादाव बिदिनो जे मा मा खालामनांगौ एबा मा मा नांगौ जायो। बिनि बागै आं एसे बुंनि जे साहा बागान होनोब्लाथ' जों बयबो मिथिखागौ आरो बयबो नुखाबाय जे न'खर न'खरबो बिदिनो बयहाबो बिदिनो मोनसे बिदिनो आबाद एबा मोनसे बिदिनो साहा बागान जों थानायखौ नुनो मोनो। आरो जे गोबां बिदिनो आबादफोरबो जों नुनो मोनबाय आरो जेरै जेरै न'खर बिदिनो न'खर न'खरफोराव जों गोबां बिदिनो साहा बागान जों नुनो मोनदों। आरो जे बे बागानफोराव गिबियावनो जे मानसिया बिदिनो साहा बिदिनो फोनानै साहा बिदिनो फोनानै मानसि साहा बिदिनो फार्स्टआव फुलिखौ जे गायग्रोनानै आरो उनाव बे हाखौ जेनेबा मोनसे गुवार बिदिनो हायाव जे थखर थख' एबा थख' बिदिनो जावनानै जि साहा साहाखौ जों गायनायखौ नुदों आरो बि साया उनाव बिदिनो गिदिर जालांब्ला बेखौ खानो मोन्दों आरो जे बेखौ फाननो मोनदों आरो बे गायनायनि बिदिनो जे बिदिनो गायनायावबो गोबां बिदिनो खस्थ' जायो। मानो होनोब्ला बिदिनो गायजेननायावबो बिदिनो गोबां मा होनो बिफां लाइफांबो गायजोबनांगौ जायो। मानो होनोब्ला जे दंफां बिदिनो बिफां लाइफां थाबासो जे नङाबा बिदिनो बिफां लाइफां बिदिनो बिनि सायाव थादेराब्ला मानो होनोब्ला साना बिदिनो डाइरेक्ट थोंगोरै बे दंफांनि सायावनो आं फैब्ला बे दंफाङाव जेरै साहाफोरा बिदिनो थैनो हागौ। बिनि थाखायनो दंफां लाइफांखौबो बिदिनो बे साहा बागाननि गेजेर गेजेर एबा खाथि खाथि खाथियाव जों गायनायखौ नुनो मोनदों आरो ना नोंथां आरो जे साखौ इदिनो जे बिदिनो बोसोरै एबा मास मोनसे एबा मास मोननैफोराव बिदिनो एबा बोसोरसेयाव एबा बोसोरनैयाव जे फुलि होनाय जेखौ जोङो दानाय बुङो जे फुलि होनाय बे दाननायखौ बिदिनो जे साहा बागानखौ जे फुलियो मोजां फुलियो एबा मोजां बिदिनो बिबार एबा मोनसे बिदिनो साया फुलिबोयो बिनि थाखाय बिदिनो मोनसे बिदिनो आबादारिया लेबार एबा हाजिरा होनानै जे बेखौ दानो आरो बे दाननानै उनाव मोजां रज'यो आरो बिनि बिदिनो बिलाइ बे गोरलै हायजेननाय बेखौ बिदिनो फाननो मोनो। आरो बेदिनि बिहाव गोबां रोखोमै साहा आबादाव बिदिनो होनाय जायो जेरै इउरिया हासार बायदि रोखोमनि बे एम्फौ थैनायफोरनि आरो जे बिफांफोर बिदिनो साहा बिदिनो बागानावबोथ' गोबां रोखोमनि एम्फौ एनला थायो नालाय बिनि थाखायनो दंफांफोराव बिदिनो मोनसे सिथाबग्रा बिदिनो एम्फौ थैग्रा एबा सिथाबनानै बिदिनो थायो। बेनि थाखाय दंफांफोरावबो बिदिनो सिथाबनानै मोनसे प्लास्टिकआव आथा होनानै जों दोननाय जों नुनो मोनदों आरो जे मास मोनसे एबा हप्तानैफोराव जे मोनसे बिदिनो ट्रेक्टराव बिदिनो दावाइ बिदिनो लानानै जे साहाया मोजां जायो जे एम्फौफोर जानो हाया। बिनि थाखाय बिदिनो मोनसे लाहार फाहार खालामनाय जायो जे बिदिनो दावाइ सारनायखौ जों बिदिनो नुनो मोनो आरो जे बे न'आव न'फोरावबो बिदिनो मोनसे ट्रेक्टर नङाब्लाबो बिदिनो जे यै बिदिनो न'आवबो मोनसे बिदिनो दै सार द्रा मेसिन जेखौ जोङो बानानैबो जों सारनो हायो। जे बियो बेखौबो बि बिदिनो न'फोराव न'आव बिदिनो आ जेरै न'आव बिदिनो खिथि एबा जों साहा गायनाय जे आबादारि बेबो बिदि बिदिनो न'फोराव बिदिनो दावायफोर बिदिनो सारनांगौ गोनां जायो मानोब्ला मानो होनोब्ला जे बिदिनो एम्फौ एनलाफोरा जायोब्ला नस्थ' खालामोब्ला लस जागोन साननानै बिनि थाखायनो जे आबादारिफोरा बिदिनो दावाइ सारनांगौ बिनो गोनां जायो आरो बिदिनो गरम बोथोरावबो जे दै सारनांगौ जायो मानो होनोब्ला जे साहाया बेदिनो खामनो बिराद गोरलै जे सान्दुं एसे एसे एबा गोबौ बिदिनो खानानै दिंब्ला बियो जोंब्लावनोबो हागौ मानो होनोब्ला बिनि बिदिनो बिलाइआ रोजा नङा नं एसे रोजाब्लाबो बियो बिदिनो जाबनायजों बिदिनो एबा बिदिनो सानदुं नांबाय थानाय जों बे दसेनो खामलांनायखौ जों नुनो मोनो बेनि थाखाय जे गरम बोथोराव बिदिनो मा होनोलाय बिदिनो दै सारनायखौ जों नुनो मोनो। जे आरो जोंहा समाबो जानानै फैबाय नोंथाङा आं बुंनायनि सायाव माबाफोर बुंनो सानदों नामा?
औ नोंथां नोंथां बुंनाया थारैनो सैथो नोंगौ बिदिनो बागानाव बिदिनो गोबां रोखोमनि मुलिफोरबो होनो गोनां जायो। जाहाथे एम्फौफोरा अरनानै नस्थ' खामा। आरो बेराम जानो हाया बिनि भिटामिनफोर होनाय जायो आरो बिदिनो हासार फोर होनाय जायो आरो एम्फौआ बांद्रायबा बिदिनो गोमो बिदि बेसर बिबार गाबनि बिदि प्लास्टिकआव आथा होनानै बि बिफांनि सोरगिदिं माने फाननानै दोनो आरो बेयाव माने एम्फौफोरा बारस'नानै थैयो अब्लाना माने सा बिलाइफोरखौ अरग्रा एम्फौफोरा माने खम जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ औ खोनादों नोंथां
अ-अब्ला जोंहा नोंथां समा जाबाय उनफोरनि समाव बेफोरनि बागै आरोबाव गुवारै सावरायबावनोसै।
औ गोजोन्थों नोंथां
औ गोजोन्थों